हेल'
औ नोंथां।
औ नोंथांनिसिम ओ गोजोन हरनि ओ गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ नंगौ नोंथां आंनिसिमबो नोंथां।
औ नोंथाङा ओ सम दंबा आंजों मोननैसो आयदानि बागै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां हागोन आङो सम दङ'।
औ ओ बिदिब्ला ओ सावरायनोसै नङा होमब्ला
औ औ नंगौ नोंथां
औ नाफामखौ जोङो ओ बर' आइजोफोरा एबा जोङो बर' गामि ओनसोलफोराव जों गोबां बानायना जायो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो नाफामखौ जोङो माबायदि बानायो आरो मा माजों जोङो होदेरना जायो उम बोरै बिथाङा फोरमायनो हागोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां ओ लाफा मोनोब्लाथ' जोंनि गासैबो बर' सुबुंफ्रा मिथि जाय नङा होमबा नोंथां ओ नाफामा जोंनि बर'नि दोरोङारि मोनसे बाथोन। ओ जायखौ जोङो जाय ओ नाफामखौ जोङो गिबियावनो बोरै बानायो होनोब्ला जों बुंनांगोन जे ओ नाफाम नाफाम बाथोनखौ जोङो गिबियावनो हाथाय बाजारनिफ्राय बेबायदिनो बा बा हाथाय बाजारा गला फोरनिफायजों बायनानै लाबोनानै
औ
बेबायदिनो जोङो बेखौ ओ ओ खिगारनानै आरो बेखौ दैयाव सुनानै जों फोरानाय जायो आरोना नोंथां आरो बेबायदि हाथाइ बा जारनिफ्राय लाबोआलासिनो जों न'आवबो जुदि फुख्रिफोर थायोब्ला बेफोर फुख्रिनिफ्राय जों बोखांनानै नाखौ खौ जोङो फोराननाय जाया फोराननो हायो आरोना नोंथां ओ बेनि अनगायैबो नोंथां ओ बेबायदिनो उम बेबायदिनो ओ गावबा गावनि फख्रिफोरावो नाखौ जोङो साननानै फोराननो हायो आरो नोंथां जोंना नाफाम बानायनायाव नोंथां जोंनो ओ गोनांथि जानायानो जादों जोंना ' थास गोस' थास गोसोम नांगौ जायो आरोना नोंथां बे थास' गोसोमखौ खौ नोंथां बेबायदिनो जों हाग्रायावबो मोननो हायो आरो न'आवबो मोननो हायो आरो ना नोंथां बेबायदिनो नोंथां थास' गोसोमखौ जोङो हानानै लाबोनानै बेखौ सिथा सिथा ओ हास'नानै जोङो बेखौ सुनानै जों सान्दुं फोराननाय फोरानाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जों फोरानखांनायनि उनाव बेखौ जोङो नाखौ आरो बे थास'खौ जोङो बेबायदिनो उवाल एबा दिंखियाव जोङो गुन्दै खालामनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां आथिखालावथ' जोंना गोबां सुबुं सुबुङानो बेफोरबायदि औवाल दिंखिफोराव जों देनानै देनाय खौ जों नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां मानो होन्नानै बुङोब्ला आथि खालाव गोबां बेबायदिनो गोबां ओ मिक्सार मेचिन ओंखारबाय जायनि जाहोनाव जाययाव जोङो ओ खम समनि गेजेरावनो गोबां गुन्दै खालामनो हायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो जोंना जुगाबो जौगाबाय नालाय आथिखालाव बिगियानारि जुग नालाय नोंथां बेनिखायनो गोबां बेफोरबायदि मेसिनफोरा ओंखारबाय आरो नोंथाङा आथिखालाव ओ बेबायदि बिदिनो नोंथां बे ओ देनानै लानाय ना गुन्दै आरो बे ओ थास'खौ जोङो बेबायदिनो जोङो मिक्सार खालामनानै गलाय गलाय मेदेर खालामनानै जोङो बे खौ हासुङाव ओ सोनाय जायो आरोना नों थां हासुं एबा बेबायदिनो जोङो ओ ग्लासनि बथलाव ग्लासनि बा थेमाफोराव जोङो सोनानै दोननाय जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंहा गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय बायदिनो जोंहा बे नाफाम बाथोनखौ जोङो मांखोसे मांखोनै थाम दोननानै जोङो जानायखौ ओ जानो हायो आरोना नोंथां
औ
आरो बेबायदिनो जोंहा गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय बायदिनो जोंहा ओ नाफामाथ बे खौ लायनो नोंथां मांखोथाम दोननानै जायोब्ला गोबां सेवो आरो बेबायदिनो गोबां सेवनायजों लोगोसे जोंहा गोबां गोथावबो जायो होननानै गोबां सुबुंफोरा गोदोनिफ्रायनो बुंबोनाय लेखा बेबायदिनो जोङो ओ आथिखालाव जोङो नाफाम बादानखौ मांखोथाम दोननानै जानाय खौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां बांसिनखौनो बेबायदिनो नोंथां नाफाम नाफाम बाथोनाव नाफाम बाथोनखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमैबो जोङो बानायनो हायो जेरै जोङो नाफाम खुमब्राजोंबो बारनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां खुमब्राजों खुमब्राजों बानायनानै बेबायदिनो बेखौ मिक्सार मेसििनाव होनानै बेबायदि गुन्दै खालामनानै बानायनायायो जायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो बेखौ बे नाफाम बाथोनखौ जोङो ओ गोदोनिफ्राय फोथायबोनाय बायदिनो जोङो जौजोंों जायोब्ला लायनो थाफैयो होननानै गोदोनि सुबुंफोरा बुंबोनाय लेखा बेबायदिनो जोङो ने नेमखान्थि दङ होनना जोंना नोंथां बेबायदिनो जोङो ज जौजों नाफाम बाथोनखौ जायोब्ला थाब फियो थाब फियो आरोोना नोंथां
औ
बेबायदिनो नोंथांजों नाफाम बाथोनखौ गुबुन गुबुन मैगंजो जों संनानै जानाय नुनो मोनो जेरै जोंना थास' बिसंजों जोङो नाफाम संनायखौ न बिाफां संनानै जानाय जानाय नुयो आरोोना नोंथां बेबायदिनो जोंहा न नाफामखौ नाफाम गोजायैबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां। नाफाम गोजाय हिसाबा जोङो जोबोर मोजां मानो होनोब्ला जोङो नाफाम गोजा हिसाबा जोङो नाफामनि मोदोमनाय जों मोनजाजोबो आरोना नोंथां, बेबायदिनो जोंहा नाफाम नाफामजों जोङो ओंखाम जायोब्ला जोङो जोंनि ओंखामाबो गोबां गोबां जों ओंखाम जानो हायो आरोोना नोंथां मानो होननानै बुंबा ना बुङोब्ला नाफामा जोंनि जोबोर गोथाव ओंख्रि आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथां। नाफाम बाथोनखौ जोंनि जोंनि बे ओनसोलाव गोबां बर' सुबुंफोरा बानायनानै गोबां गोजान गोजान जायगायावबो फाननो लांदों आरो नोंथां बेफोर फालांगिनि थाखाय। बेबायदिनो नोंथां आथिखालाव जोंनि बे बर' सुबुंफोराल' नाफाम बाथोनखौ जालिया नोंथां। गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो नाफाम बाराथोनखौ बायनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ।
बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथोनखौ बेबायदिनो जोङो से किग्रामाव जोङो बेबायदिनो बाजौ द'जौ होनानै बायनांगौ जायो आरोना नोंथाङा थि हेलौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङहा ना ओंफाम बाथोन बारनायावबो गोबां गोबां खस्थ' आरो गोबां गोबाव सम लायो नालाय। बिनि थाखायनो जोंहा नाफाम बाथोनखौ गोबां बेसेन होनानै बायनांगौ जायो आरो नोंथाङाथिखाल ालाव बेबायदिनो नोंथां नाफाम बाथौ जों आथिखालाव गोबां गोबां जायगाफोर गोबां जेरै जोंनि बर'नि साहित्य सभा बे आरो बेबायदिनो गिदिर गिदिर मिथिंफोरावबो जोङो बे नाफाम बाथोनखौ मोनजायो आरोना नोंथां। ओ बे नाफाम बाथोनखौ जोङो बेबायदिनो जोङो गुबुन हारिफोरखौबो जोङो बायनानै लांनायखौ लांनानै जाहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां। बे नाफाम बाथोनखौ जोङो आरो बेबायदिनो हाथाय बाजारफोरावबो जोङो बेबायदिनो लारु सुथुमनानै जोङो फाननायखौ जोङो जोंनि बे ओनसोलाव हाथाय बाजार एबा गलाफोराव जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो नाफाम बाथोना जोंनि थाखाय जोबोर गोथाव आरो बयबो नाफाम बाथोनखौ जानानै मोजां मोनो आरो नोंथां। बिदिनो नोंथां गासिबो सुबुं माहारियानो बेफोरबायदि बाथोन खौ जोङो जानानै जोबोर गोजोन्नाय मोनो आरो बेबायदिनो जोङो नाफाम बाथोनखौ न'आव खबानो न ने न'आव बानायनानै बेबायदिनो आलासि दुमसिफोरनो हरनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां। आरो नाफाम बाथो नि गेजेरजोंबो गोबां गोबां रांखावरि खामायनायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो नोंथाङा नाफाम बानायनायखौ माबायदि बानायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नों
औ औ नोंथां थारैनो
दानि दिनाावथ' जोङो बिदिनो बायाबा जोङो नाफोरखौ गुरनानै जोङो नांगौ बायदि मोना नङा होमबा नोंथां जोङो गोदोहायसो जोङो नानि साम' खांख्रायना जेबो आंखाल गैयामोन नङा होमबा? गोदोहाय जोङो बिथांमोना बिदिनो ना फिसाफोरखौ जोङो गोबां मोनोबा। बिदिनो लाना फैना बानायनायखौ नुनो मोनोमोन, नाथाय आथिखालाव जोङो ओ बायनानैसो लाबोन गोनां जायो नङा होमबा जों हाथाय बाजारनिफ्राय। ओ बेखौ जोङो नोंथाङा बुंनांनाय बायदिनो बिदिनो जोङो ओ गासैबो न'खर बानायाबाबो जोङो नफा नफा ओ न'खरफोराव जोङो बानायना जानाय एबा जों ओ फान थाखाय ओ बानायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा ओ जोङो ओ बिदिनो जोङो नाफोरखौ जोङो दैमानि नाफोरखौ खौ जों हाथायफोराव गोबां ना फिसा फाननाय नुयो नङा होमबा जोङो गोबां नाखौनो जोङो ओ बिदि लाना फैनानै जोङो बुरजायै ओ बेखौ जोङो साफा सायनानै जोङो सुनानै फोराननाय जायो नङा होमबा जेब्ला बियो रानो अब्ला ओ बेखौ जोङो सानदुंआव फोराननानै रानबा बे उलार एबा जोङो दिंखियाव देनायखौ नुनो मोनो नंआ होनबा जोंङो बेखौ ओ थास' गोसोम एबा जोङो खुमब्राजों देनायखौ नुनो मोनो बेखौ गेब्लेजासे देनानै जोङो ओ लारु सिथुमनानै सानदुंआव फरायनाय जायो नङा होमबा ओ बेनि उनाव जोङो भयाम एबा जोङो थिनानै दोननो हानाय मोनसे ओ जेनेबा गोग्गो जोङो ओ बिदि आगजुफोराव ओ थिनानै दोननो गोबाव सम जोङो बाहायनाय जायो नङा होमबा ओ जोङो बेखौ ओ न'आव जानो थाखायबो जोङो थिना दोनो एबा जोङो आलासि दुमसि फैबाबो जोङो बेफोरखौ होनाय जायो नङा होमबा नोंथां ओ बिदिनो जोङो ओ गोबां जोङो बिदिनो बिदिनो जोङो नाफामनि बेसेनाबो ओ जोंहा गोबां नङा होमबा जोङो मोननो थाङा बिदि जोङो न'खर न'खरफोर जों बानायनाय ओ जाया ओ जोंहा बिदिनो ओ नाफामखौ जोङो गोबां रोखोमनि जाजायो ओरैनोबो जोङो ओ बिदिनो जल रोसिबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। जोङो बाथोन एवथाब ना जानायखौबो नुनो मोनो बिदिनो ओ थास' बिसंफोरजों जोङो होद्लानानै गोबां ओ बिदिनो ओ जाथावनाय एबा जोङो गोरोबथावनाय मैगंफोरजों जोङो होनाजानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा ओ जोङो ओ नायनो नोजोर होना नायोबा जोङो गामि ओनसोलफोराव बेफोरखौ ओ बिदिनो जोङो ओ गोबां मोननो थाङोबाबो जोङो बानायनो हायोबाबो जोङो ओ बारा जोङो बानायनाय एबा जानायखौ जोङो हुदाखौ नुनो मोना नङा होमबा ओ जोङो बेफोरखौ जोङो टाउन बिदिनो सहर ओ नोगोर ओनसोलफोराव गोबां सुबुंफोरा बिदिनो बायना जानाय बर' सुबुंफोर थाहैनाय एबा खरसा लाना थानायफोरा जोङो बायना जानाय ओ बिदिनो जोङो बायदि रोखोमनि ओ जोङो बिदिनो नाफामफोरखौ बायनानै संना जानायफोरखौ जोङो मबाइलनि एबा भिडिअफोरनि गेजेरजों गोबां नुयो नङा होमबा नोंथां ओ जोंनि ओ ओ गामि ओनसोलनि ओ थानाय सुबुंफोराबो, ओ आथिखालाव अ गोबां बिदिनो निजि ओ बानायनानै जोङो सम गैयाबाबो जोङो गुबुननिखौ बायनानैबाबो जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथ थां ओ जोंनिया हराबो थौबाय नङा होमब्ला नों थां ओ जोङो रायज्लायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ दे बिदिल्बा। औ औ नोंथांनिसिमबो जोबोर गोजोननाय थाबाय।